नोंथां
औ नोंथां नोंथां औ खोना नोंथां नोंथाङा फ्रि सम दंना नोंथां?
औ दं नोंथां आं ओरैनो दं जिरायनानै दा।
अ' नोंथाङा सम दंब्ला अब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो साननानै नों थांजों नोंथांखौ कल खालामदोंमोन आं रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ सार रायज्लायनो हागोन नोंथां।
अ 'अब्ला अब्ला जोङो दावबायनाय आयदानि सायाव एसे सावरायनि नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
गिबियावनो आं दावबायनायनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोनि आंनि जा रोंगौथि दं बेखौ
औ फोरमायलाय नोंथां।
औ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दाबसेनिफ्राय उन दाबसे जायगासिम जों बेरायहैनाय बा थांनाय जों दावबायनाय होननानै बुंजायो बा साननानै लायो। आरो जोंहा दावबायनानै मा मुलाम्फा जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा दावबायनानै थाङोब्ला जोंहा दावबायनानै गुबुन दाबसे जाय दावबायोब्ला बेनि मिथिंगायारि थासारि बा रुल बेफोरखौबो जोङो माम रेगुरेसन बा जाय जायगायाव दावबायहैदों बेनि गाननाय जोमनाय जायगानि मोजां गाज्रि थासारि बेफोरखौ मिथिनो मोनो बा नुनो मोनो गावनि मेगनजों आरो बिफोरनिफ्रायबो जों मोजां गियान सोरजिनानै लानो हायो।
औ नोंगौ
बेबायदिनहाय जोंनि साखाथियावनो थानाय सकि हाजो दारागाव बेफोर बायदियावबो दा दैज्लां बोथोरावबो जोबोर गरमनि थाखाय बेबायदि जायगायाव हाय जोंनि खाथि खालानि सुबुंफोरा दावबायहैनायखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला बेयावहाय जों जोंहा भुटान हादोरनिफ्रायबो जेरै दै जुमबायदि दि दै बोहैबोयो निजोरा दै गुसु गुसु बेफोरावहाय जोङो दुगैनो थाखाय दाब दाब जायगानिफ्राय दावबाय फैनाय दावबायारि दाबायदि बोथोराव जों नुनो मोनो
नोंगौ नोंथां थारैनो
यावबो जोंहा दाब दाब जायगानिफ्राय लावखार ओंखाम जानो फैनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंगौ
बेबायदिनो जोंहा दावबायनाय होनोब्ला गोबां स्कुल कलेजनिफ्रायबो फरायसाफोर दावबायनो लांनाय नुयो जायखौ जों एक्सकारसनाव लांनाय होननानै बुंनो हायो बेवहाय जोंङो गोबां जारिमिनारि जायगाफोर दङ जेरै जोंहा शिबसागर जोंनि साखाथियाव थानाय मदन कामदेब बेफोरावहाय बेरायहैयोब्ला जोंनि फरायसाफोराबो गोबां जानो। नारि गोदोनि गियानफोरखौ मिथिनो मोनो जेरै गोदोनि। डा बा गोदोनि सुबुं। राजाफोरा इसोरखौ माबायदिहाय। सिबियोमोन बागै जोङो गोबां मिथिनो मोनो बेबायदिनो। जोंहा जोंनि साखाथियावनो थानाय भुटान हादोर। बे हादोद हाय जोङो दावबायहैयोब्ला बा बेरायनो थाङोब्ला जोंहा बेनिफ्राय मा मुलाम्फा जायो होननानै बुङोब्ला जों हा बेनिफ्राय बे हादोरमायाव माबायदियै साखोन सिखोनै लाखियो बा बे हादरमानि लामा दथाया माबायदिहाय बे हाद सुबुंफोरा माबाददि जायो माबाददि थाङो माबाददि जिउ खुङो। जों बेफोरनि सोमोन्दैबो गोबां मिथिनो मोनो बा जोंबो बे बिथांमोननि गाननाय जोमनाय। जानाय लोंनाय आरो साखोन सिखोब्ला जों बेफोरखौ नुनाबो। गोबां गियानथुमनानै लानो हायो।
नंगौ नोंथां
जोङो गोसोफोरा जोंनियाथ गासिबो मोजाङैनो थाबाय थाया जों सम मोनोब्लानो बेरायहैनांगौ बेरायोब्ला। जोङो समायना मिथिंगानि नुथाय बा दाब दाब नुफेर जायगाफोरखौ नुयोब्ला जोंहा दुखु दाहा बेफोर गाससिबो गैया जालाङो। जोङो मोजां जायगा नुयोब्ला जोंहा गोसोफोराव मोजां मोजां। बा जारिमिनारि जायगाफोरखौ नुयोब्लाबो जोंहा। फरायनायावबो जोंहा हेफाजाब जायो होननानै आं सानो आरो।
नंगौ नोंथां।
दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों
औ औ हागोन नोंथां जोंनिया दावबायनो। जोंनिया दावबायनाय होनोब्लाथ जोंनिया दावबायनो गोबां जाया दं जोंनि साहा सानजा। भारताव नङा होनोमबा नोंथां।
बे थारैनो नोंथां सैथो।
जेरै जोंनिया जोङो शिलं अरुनाचल प्रदेश सेर बनसि मेघालया बेफोरावबो जों गोबां मानसिखौनो दावबायनो थांनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा। मानो होन औ मानो होनब्ला जोंनि आसामाव दा। जोंनिया गोबां दुंथाय आरोना जोबोद गरमनि जाहोनाव जोंहा। बेफोरबायाददि जायगायाव दावबायनो थांनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोंनिया दा। शिलंआव बुंब्ला जों जेनेबा अखानि बिबाङा गोबां आर ना शिलं मेघालया सेरा अनजिबि साइकि हाजो ओनसोल नालाय बेवहाय अखानि बिमाङा गोबां बारा जानायलाय। ओजों जोंनिख्रुइ जनिख्रुइ गोबां थान्दा जाना थायो आरो ना ओजों जायगाया। जेनेबा बिफां लाइफां साग्लोबजोबनाय नालाय औ। आरो ओजों जोंनिया बिफां लाइफाङा। गोबां नालाय गोबां दं नालाय बे जायनि जाहोनाव ओ जों। जेनेबा बिफां लाइफांनि जागाफोरा। गोथाङैनो थाबाय थायो आरो ना बिफां लाइफांफोरा। आरो औ आरो ओ जों। जों नायनो लागा जोंहा गोबां जाया दं जेरै जों शिलंफोराव थाङोब्ला जोंना गोबां दै बाज्रुम। खौ नुनो मोनो जों जेरै गोदोर गोदोर। आरो फिसा गोबां आरो बेवहाय गोबां नायनोलागा जायगा दं जोंनिया। आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया जेरै अरुणाचल प्रदेशआव जों गोबां जायगा दं बेरायनोलागा बेवहाय जोङो। अरुणाचल प्रदेशनि टावांआव जोंनिया बरफ गोेलैनायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां। औ जाय मानसि। फोर जोंनिया बेनो जोंनि जोंनि एसे खाथियावनो दं नालाय उत्चल प्रदेशाबो जोंनिया बेनिखायनो बेयाव गोबां मानसियानो जेनेबा। बरफफोरखौ नायनो थाङो। बेवहाय गिदिंनानै जेनेबाफोर बिसोरनि गाननाय जोमनाय। जानाय लोंनायखौबो मिथियो आरो बिसोरनि बेसोरो बे माबोरै जिउ खुङो बेफोरनि। सोमोन्दैबो जों मिथिबोयो आरो दावबायायोब्ला जोङो। दावहाय बुथिंबाय थाबा जेनबा जों गोबां बाथ्रा मिथिफेरि बाथ्राफोरखौ सोलोंनो मोनो आरोना। औ जेने औ उम जोङो जेनेबा सम थानायावनो जेनेबा जोंनियाथ दा जोङो। जोङो बेसे उन्दै बैसोआवनो जोङो सम थानायावनो गोबां। दावबायना लानांगौ दावबायनो हायोब्ला नङाब्ला जोंनिया जेनेबा जोंहा बैसोआ बे दावबायनाय बैसोआ बारग'लांबा जों बोराय समावथ' जेनेबा दावबायनो हाया नङा होमबा।
नंगौ नोंथां थारैनो
बेखायनो जों सम थानायावनो दा दावबायना लानांगौ जेनेबा दावबायनानै मा मा रोंगौथि मोनो बेफोरखौ बुथुमनानै दोननांगौ। जाहाथे जोङो उयनाव जेनेबा जोङो बेफोरखौ दावबायदोंमोन होनना जोंनि। फिसा फिसौफोरखौ खोन्थाहैनो हायो बेनि थाखायबो औ आरो जोंनिया जोंनि बेनि अनगायैबो जोंनि आसामावबो दावबायनो थाखाय गोबां जायगा दं। जे रै गुवाहाटिस गुवाहाटि सोहोरावनो जोंनिया जेरै साइन्स मिउजियाम जेरै माजुलि दीप उमानन्द दिप कामााख्या मन्दिर बालाजि मन्दिर बेनि अनगायैबो गोबां दंबावो आरो गोदान गोदान पार्क फोरोंखानाय औ आरो बेनि अनगायैबो आरो दा आसामनि अनगायैबो जोंनि बड'लेण्डआव बुंनो थांबाथ' गोबां जायगा दं जेरै सुकि दारागाव आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि जेरै बङाइगावफोरावबो जेरै जोंनियानो जायखौ होनो जोंनाा काथि हेल होननाय बिदिबो दङ गोबां जायगा जोंनि बड'लेण्डआवबो दोङो
नंगौ थारैनो सैथो नंगौ
फोराव मानसिफोरा थांनानै जोबोद मोजां मोनो जेनेबा जोंनियाथ' दा गरम फोथार जोंनिया सुखियाव गोबां मानसियानो जोंनिया दुगैनो होनना थाङो जेनेबा जों जेनेबा। दैया बोहैबोबाय थानायलाय हाजो सानिबाय गुसु गुसु दै बोहैबाय थायो नाय बेवहाय थांनानै गोबां मानसिानो दुगैहैायखौ जों नुनो मोनो दा गरम बोथोर नालाय
आरो दारागाव हाजोआवबो जोंनि गोबां मानसियानो थांनानै जों दुगैहैनायखौ नुनो मोनदों।
नंगौथारैनो
बेफोराव थांब्ला जेनेबा जोङो गिदिं थंबाय थाब्ला जोंनिया गोसोआव। जेनेबा जोंनि गाज्रि साननायफोर बा माबाफोरा जोंनिया गैया जायो आरो ना जेनबा जेनेबा सान्ती गोजोननायखौ लानो हायो। जों गिदिंनो थांनानै गोबां जायगाफोराव बिदिनो औ बिदिनो जों गिदिं गिदिं गावनि गोजोननायफोरखौबो लानांगौ सम जेनेबा जोङो जाहाथे न'फोराव थाबाय थायोब्ला जोंनिया जेनेबा साननाय हनायफोरा बेलेग जायो नङा होमबा। बेनिखायनो जों हा बेनिखायनो जों हाखौ मानि दावबायनांगौ। जेनेबा मिथिफेरि बाथ्राफोरखौ औ गुबुन मानसिफोरनिफ्राय मिथिफेरै बाथ्राफोरखौ मिथिनांगौ
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरदि जों सोलोंथाइखौ लाबाय थायोब्लासो जोङो। जेनेबा इयुनावबो जेनेबा बबावबा गोजान जायगायाव थांनो गोनांब्ला जों बेफोरनि रोंगौथिखौ मोनलांगोन नङाब्ला जों न'आव जङाब्ला जोङो न'आव थाबाय थायोब्ला दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे थाय जायगायाव थांनो थाखाय जोंहा जेसेबां जेनेबा ब्लेम जागोन आरोना उनाव बेनिखायनो जोङो बेफोरदि दावबायदिनायखौबो सोलोंनांगौ मानो होनोब्ला जोंनियाथ' दिनै जोंनिया जेनेबा जोंनो माबा मोनसे जेनेबा गोनांथि जाब्ला जों बेनि न'निफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनांगोन बेवहाय आवगायलांनांगोन नङा होमबा औ औ दावबायदिंनाया जोंनि जेनेबा जोंनि जिउ जिउ मा होनो जिउनि गोबां मोनसे बेसेन गोसा बा आरोना बेसेन सम थानायावनो बानायना लानां गौ सम थानायावनो बारहोना लानांगौ बेखौ गिदिं होन सिंनानै नाव नोंथांनाव माफोर रोंगौथि रोंबावो नामा बिदि गिदिंथिंनायनि बागै?
नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय नोंगौ गासिबो सैथो आं साननायाबो नोंथांनि बायदिनो जों दावबायनाया जोंनि जिउआव मोनसे गोनांथार खामानि होननानै जों साननानै दावबायनायखौ जों दावबायनांगौ दावबायनायजों लोगोसे जोंहा गोबां उफेरा गियान बा बायदि बायदि रोखोमनि गियान जों आरजिनानै लानो हायो। जेरैहाय जोङो दाबसे जाय गायाव बा दाबसे गुबुन रायजो बा हादोराव दावबायहैयोब्ला बे हादोरावहाय माबायदि जायो माबायदि थायो बेफोरनि बागैबो जोंहा गि गियान मोननो हागोन आरो बेफोरावहाय माबादि गारि मथर सालायो बेफोरखौबो जों गावनि मेगनजों नुगोन जोंहा बेफोरखौ नुनानै जोबा गोबा आरजिनो हायो बा सोरजिनो हायो होननानै आं सानो। जों खा थान-थानाय जायगाफोरावबो दसे सम मोनोब्ला जों दावबाय नंगौ आरो हागौ मानि जों गोजान गोजान गुबुन हादोर गुबुन रायजोफोराव दाब दाब जागायाव नानैहाय जों दावबायहैनांगोन आरो जोङो जारिमिनारि जायगा फोरखौ नायनांगौ जाय जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां जोंखौ हेफाजाब होयो बा जोंनि आरो गोबां मन्दिर थानसालि फोरावबो थांनानै जोङो दाब दाब जायगायावहाय नायहैनांगौ दावबायहैनानै अब्लासो जों गोबां गियान आरजिनो हागोनबा गियान मोननो हागोन होननानै आं सानो दा अब्ला नोंथां समाबो थौबाय नोंथांनिफ्रायबो दावबायनायनि सोमोन दै गोबाङैनो मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे गोजोनथों नोंथां।
औ नोंथां।